औ
औ नोंथां ओ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो होननानै ओ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां
औ दा आङो ओ मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव सावरायनो होननानै ओ सानदोंमोन मिथिंगायारि बिदिब्ला आंनो जागाय लांसै नामा नोंथां?
जागायदो बिदिब्ला।
औ मिथिंगायारि खैफोद होनबथ' जोंना जेनेबा मिथिंगाया ओ मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय खैफोदफोरखौ बुजियो जेराव जोंङो जेरै बांग्रिं मावनाय आरो बेबायदिनो दैबाना ओमफाय हा गिसि खानाय आरो सुनामि बायदि बायदिखौ जोंङो मिथिंगायारि खैफोद होननानै मिथिनो मोननाय जायो ओ बेफोर मिथिंगायारि खैफोद जा जाबोला जेनेबा जोंहा मा मा खहा जायो बेयाव आं एसे फोरमायनो सानदों माने होन जोंना दा मोनसे बांग्रिं मावनाय बांग्रिं मावनायनि जाहोनावबो बेबायदिनो जिउ खोमानानै लानांगौ जायो सुबुंफोरा मानोना बिदि बांग्रिं मावोब्ला हाफोरा जोंना गावस्रायो आरो बेनि थाखायनो बे गिदिर गिदिर न' बिल्दिंफोरा बायो बायसिननानै गोबां सुबुं अनजिमा जोंहा सुबुंफोरखौ जिउ खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बबेबा मोनसे समान जायगायाबो बांग्रिं ओ बिदिनो हाखर बा आरो हाख'र बायदिसिना बिदिनो सोमजि होयो बांग्रिं मावनाया माने अबेबा इथिं समान जायगाखौबो बेखौ हाब हाजो सोमजिहोनो दैनि बे खैफोद दैमायाबो बिदिनो
उम
दैबाना जाब्लाबो मानसिफोरा गोबां खहा जायो दैबाना जायोब्ला जोंना
मिथिगौ
जेरैबो गैया जाबोनो हमो मानोना दैजों जि मानसिया जानाय आदारखौ ओ बबेनिफ्राय लाबोनो जेनेबा मोना जाहैयो जानाय लोंनायखौ जोङो बिदिनो हाथाय बाजाराव थांनानै बाहायना लायो ओ जामुंफोरखौ बाहायनो हाया बेबायदिनो जानाय लोंनायनि बिथिंआव आरो बेबादिनो मोजां जेनेबा ओ मोजां गोजौ जागायाव थांस्लाबनो हायैयावबो बो माने मानसिफोरा जिउ गोमायो दैबाना जायो औ जिब जुनारफोराबो ओ जिउनि जिउखौ खोमानानै लानांगौ जायो। मानोना मानसिफोरा
जायो।
मानसिफोरा गावबा गावनि जिउखौ ओ माने मोनसे ओ सेफटि जायगायाव ओ लांनो हायो जेनेबा दैबाना जागोन होनामोन मिथिखानानैनो थायो बेफोर जिब जुनारफोरखौ जोङो लांस्लाबनो हायियाव बोरि जायगायाव लांस्लाबनो हायैयाव बेफोरखौ
नंगौ।
औ। दा नोंथाङाबो बेबायदि मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव एसे फोरमायना होदो
जोंनि आसामावहाय बा
औ।
आथिखाल बा जोंनि ओनसोलावहाय
औ।
मिथिंगानि खैफोद होनोबा जों मिथिखायो जों। जों मिथिखायो होननानै बुङोब्ला जोङो दैबाना जायोब्ला जोंहा मा मा खहा जायो मोसौ, मोसा, बोरमा, अमा, आरो दाउ, बेफोरो जोङो सेप्ति जायगायाव रोगानानै लांनो हा हायैनि थाखाय गोबां मुवा बेसादा जोंना खहा जायो।
औ।
जोङो जोंनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय सेफटि जायगायाव थांनो बाबो जोंनि गेजेरावहाय दैबानाया गिदिर जायोब्ला जोङो गोबां मानसियानो सोरबा सोरबाया जिउ खोमानांगौ जानानै फैयो आरो बांग्रि मावोब्ला जोंहा गोबां मुवा बेसादानो खहा जायो। जेरैहाय बांग्रि न' बांग्रि बांग्रिं मावोबा बिल्डिं न' आरो बिफां लाइफां हाखर हालायाबो बबेबा बबेबा ओ गोजौ जायगायाबो गाहाय गाहाय जायगायाबो गोजौ बेफोरबायदि जानायनि थाखाय जोंहा मिथिंगायारि खैफोद जों जोङो सम सम मोगा मोगि जानांगौ जानानै फैयो आरो बांग्रिनि थाखैहाय आरो दै बानाबा बारहुंखा नङासे बारहुंखा बा मौसुमि औ सुनामि सुनाामि बारोबा जोंहा गोबां खहा जायो न' बां बिफां लाइफां आरो बिफां लाइफांजों लोगोसे जोंनि गाननाय जोमनाय गासिबो ओ जिव आरो दाउ अमा बेफोरबा बेफोरबो सुनामिजों जों गोबां खहा जाजायो आरो मिथ बे सुनामि बारोब्ला
औ औ खोनादों
खोनादोंना नों
औ खोना
सुनामिया जोंनि थाखाय उम मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुंनांगोन सुनामिखौनो जों बांसिन जोंनि आसामावहाय दा सुनामियानो बांसिन जायो होननानै
औ
बुंनांगोन आरो
औ नंगौ थारै
दा सुना सुनामि जायोब्ला जोङो
औ
हेल' सुनामि जायोब्ला जोङो मा मालमाथा लांनांगौ जेन'बा जोङो सुनामि जायोब्ला ओ जोङो दानि आथिखालनि मुगायावहाय जोङो बा ओम नेटजों सुनामि जागोन जायगाखौ मिथिनानै लानो हायो।
औ थारैनो
मिथिनानै लानो हायो बिनि थाखायनो जोंनो सरखारा जोंखौ सर खारा दाबसे जायगायाव बोथ्रनानै लाङो जोंनि जिउ खौ रैखा खालामनो थाखाय नाथाय गोबां मुवा बेसादखौ जों जोंजों लोगोसे लांफानो हाया। बिनि थाखायनो जोङो सुनामि बारोबा गोबां मोगा मोगि खैफोदाव गोग्लैनांगौ जानानै फैयो नङासे।
औ नंगौ थारैनो औ थारैनो
खोनादोंना नोंथां?
दा बेनिखायनो जोङो औ
दा बेबायदिनो औ हेलौ'
औ हेलौ'
औ
हेल'
बेबायदिनो दा मिथिंगा यारि खैफोदफोरा
बि
खोनादों मोजां खोनायाखै नोंथां एसे दोरदनानै औ हेलौ
औ खोनाबाय
हेलौ औ खोनादों।
हेलौ औ दा आं थानदोंमोन दि नोंथा माने बे
ओं ओं उम खोनादों
औ आं बुंनो सानदोंमोन नोंथां माने फोर मिथिंगायारि खैफोदफोर जानायनि जाहोन मा? मानोना बुंनो थाङोब्ला फारसेथिं मिथिंगायाथ' खैफद लाबोयो नाथाय बेफोरनि गुबै जाहोना मानसियानो जायो। जाय जेनेबा जोंनि बिफां लाइफां खौ जों मानसिफोरा दानफायनो हमदोंसै आरो गायनायाबो खम जाबोबाय बेबायदिनो बिफां लाइफाङासो जोंनि जेनेबा बार मन्दलखौ माने कन्ट्रल खालामनानै लाखियो। जेरै बिफां लाइफां गैयिनि जाहोनाव जोंना ओ नांगौ बिबांनि ओ अखा अखाय अखायाबो बांद्राय हानाय जाबाय। जायनि जाउनाव दैबानाया जायो आरो बेबादिनो बि ओ बिफां लाइफां गैयिनि थाखायबो ओ रान स्राव जालांनानै हायाव बेबायदिनो बांग्रि माव मावनाय बायदि हमो बेबायदिनो जों बेफोरबायदि मिथिंगायारि खैफोदफोरखौ होबथानो थाखायबा जोंनो गोनांथार।
हेलौ
हो' खोनादोंना नोंथां?
खोनादों औ खोनादों औ
जों दा मोजाङै बेसो लानानै जोंनो अक्सिजेन गेस होयो। आरो बेजों लोगोसे जा बोथोराव नांगौ जानाय अखा बायदिफोरखौ बिफां लाइफाङानो जोंनो माने ओ हेफाजाब हो यो बेखायनो बिफां लाइफाङा जों
उ हेलौ हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ दा मिथिंगायारि खैफोदफोरा जायोबाथाय जोबोर जोंनि जिउआव जोबोद ख हा लाबोनायखौबो जों नुनो मोनो हेलौ
औ खोनादों
औ दा बांग्रिं मावनाय बादि जेंनाखौ जोंङो बारे बारे जाब्रे-जाफ्लेबाय थानाय खौ जोंङो नुनो मोनसै औ नोंथां
नुयो
खोनादोंना नोंथां
औ हेलौ नोंथां खोनादों औ हेलौ
दे बिदि औ फोजोबनाय जाथ'नोसै औ गोजोन
गोजोन्थों